औ खोनाबाय औ।
जायाब्रा आंना थेवबोथाय माबादो राय- थांनाय दिउतियाव थायो ओमफ्राय आं कन्टिनिउआवहायबो माबा थुयासै आं जै थुबाथाय गैला आंना
उम आंनाबो नै दा बिदिनो जाबाय मोनसे ओरै फिफटिन टुइन्टि ओ जिबा नैजि इदि होनाय दंमोन आरो टास्कआ ओमफाय दा नोंनाव बै खनसे हरनायजों ओमफाय दा हरबावनायजों तुन नैजि जानांगौमोन आरो। ओमफ्राय दा नैजिसेनिफ्रायसो आरो गोदान स्टार्ट जाफिन बावबाय।
ए बिदिनो आंना बिदिनो ओ बिदिनो सिगां आंना बा बारसो बिदिनो जालाबायदों।
आंनाबो लाम बिदि जालाबायदोंमोन।
खिन्थु बिदि जानानै नै बिदि जोबला बायबावो।
ए लस जायोना जोंहा टास्कआ मोनसे ओरैनो बारायो।
बिदिनो बारायोब्रा आंनाथ' बा बार जाखांनाय।
औ।
सानदोंमोन आं खनबैसे जाखो
ओमफाय दानि आंनिया टाइमा जिर' लाथि- ख' जालायबावाखै बुदजा सोलायबावदों।
होमबालाय मोजांथ'।
दा ओरैनो देखायदोंल' ना माबायावबो हिसाबावबो थांगोन मोनथिला!
उम बोसोर नांबा सिनायगोन दां
जेरैखि खालामा खालाम थोंसैलै। रायलायला-रायलायलि माबानोसैल' फोजोबलाबायनोसैल'।
उम
माबाफोर खामानि मावबाय नामा नों?
सोर?
नोङो
मावाखै होनबायना ओरैनो दं।
अ दा एसे माबा मोनथ'दों इदिबा ना जिरायनाय सम
दा दा टाइमाव गैथ'ला दाहायनिफायसो जासिगोन टिनथा टिन ओ थाम बाजिनिफ्रायसो जासिगोन।
अ
औ
माबा मोब्लिबाबो थांलाय फैलाय जागासिनो दं।
उम नै जोंनाबो थांलायबाय दहाय फुङावथ' गैयानोमोन थाथेरनो नागिरा मोजांखौनो सानसेसो मोनफाया बानो माबायदि अबस्था जायोना दानिया थानो गरम बोथोराव उसुखुथु मा खालामगोन मा मागोन नो।
बो नै आस आ सिङाव थान्दा-थान्दा थांना बाहेराव उदैनि खामनाय मोनलायलायबाय सयथिबो
दा नोङो ओंखारलांबाय नामा खामानिनिफ्राय
सान्दुङाआ माथो जि खा खामलाय लायनाय
ए सान्दुं-सान्दुं गोसा दुंथारदो नामा
हा
सान्दुङा गोसा दुंथाराद नोंसोरनिथिं
उम बे आं जि जायगायाव फैनायावहाय सिङावहाय फांखा सिं ङाव हाय आराम थागासिनो दा साहेबराव ओंखारबाय खामग्लिनाय मोनलायलायनाय।
उम
कमपानि सिङाव थान्दा-थान्दा थानानै द
ओ
बिबो दााबायदियाव गरम जायाना माबायावहाय दुंजोबोनालाय बे थानायाबो खथायानो दा माने
माबाबाय थाबा दुंलाबायसो बाराबो फांखानि बाराबो
उम नङाबा
उम
बे माबाजों नोंङो आंजों खनबेसे जाखो माबानाया
ए नैबेजों जानोलै खनबेस जाखोथाय आं माबायाखैनो सानाखै ने गोस-गोसोआवबो लायाखै आंङो
माबानि बा बारनि बा बारनि बारा जागोन
हा
बा बार बा माने बारा बार जाबा जालाय लांला होननायानो
सम-सम बिदिनो जायोब्रा आंनाबो
दाबोल मोननै मोननै होन-होननागौ- होनजाबनांगौबाथाय जानो नागिरा
औ
मैयाबोथ' रायलायनाय जादोंमोन ना ने?
औ-औ-औ मैया
मैया खनसे-खनसे-खनसे जादोंमोन खोमा ना
बुंलाइ आं नै दाजों
दा खननै ओ खनथाम जाबाय ओ सिगाङाव-सिगाङावबो रायलायदोंना मादोंमोनथाय
आांसो हरनो मोन्दोंमोनदांं बेयावहाय
अ अ अ अ जागोनदां उ।
टाइमफोर मोनबा दाहायफोर रायलायनानै माबा जागोन। नोंनाथ' आरो हरनोनो हानायानो नोंखाला सासेनिल'सो हरनो हाखासै नोङो।
उ सानै दंबावो ओमफ्राय आं हरथ'वाखै। नों नोंनो हरनाय थुनो ना मानो जाबाय आं थुबाथाय आमफ्राय रायलायखाङाखैनो। लाथिख' बे आंना फिनसिल बायदि फैयोनै। आंना।
औ।
जायो
उ उ।
उम। माबाबानो जाबाय मा होनो रायलायबावोबा मोनसे गोदान सिमफोर दङबा। आइदि गोदान खालामनानै लाबानो जाबाय गैलाना? औ।
मोनसे दङमोन ओमफ्राय मारै मारै जाखो औ माबा मबाइल गोमाना दानाबा गैया सिमाबो गैला बोरैबा
औ औ। उम।
बानायनायावनो।
उम।
माबेनो जानबुङानो गोमादों नामा?
जानबुंआनो सिखना लांजाबावदों जों बे समाव फरायसालि निफ्राय जेनबा कलेज आवगाय आरो
उम।
दालाय गोदान फरायासाफोर फैनायखौ बरायनाय जाया होमबा? बेवहाय थांनानै खामानि मावनानै फैदोंमोन। एकदम सयथासो आनो जाबाय आरो। औ औ मोनानि आरो।
उ।
सयथा थार जादोमोन बे जेनेबा बै समाव थाब मोनायोमोन ना। गोजां बोथोर समाव खसथ' जाथारोना बेबाय थानाय समावहाय बिसोबा अबेबाफोर उनजों फैनानै बे समाव एसे खोमसिबो मोनबो नालाय। काजलगांव खौ मिनथिबायदा काजलगांव बियो। उ बे गेलेग्रा स्टेडियाम। बिदिनो नुनो मोनबायमोन आरो गोदान बानायनाया बे समाव बेयावथ' कारेन्टबो गैया माबो गैया जों फैबाय थानायाव दोगोआ माने लोगोजों फनरायलायबोगासिनो आमफाय आहा टर्स सुनो मबाइलखौहाय
औ।
माबा होनायावनो मा थफन जानायावनो फिा दायरेक्ट स खौला लानाथांदोंरा
ए माबाजोंमोन बाइकजोंमोन
बाइकजोंङो इसोर साथाममोन
आस
बे जों नाम्बारखौ नायहरनोनो हायो मानो हायो बे सानबाय लोगोयाबो होनबाय नङा लोगोफोरस एदावदों दां आं सानबाय न गैया
ए
माने ज' बिदि सेग्रा सिख्लाफोर खामानि मावदों नालाय खि बिसोरसो थांसो एदावनानै ओरैनो सिखौनो लानो थांबाय सानबाय न बिहा
ए
ओमफ्राय फाथाबबो नङा माने जनि मबाइलनो लांथारबाय जाबाय मफ्राय आहा
अ माबा जायाखैमोन आरो ने सिरियास जायाखैमोन
ओ बे सिरियास जायाखैनोसै उनना मबाइल गैला लांथाराबो गैलाां ओमफ्राय आंहा बोरैबा ननो थाबो आरो मबाइलखौ बियोओरै बोख्लायनानै माबा खालामबायमोन आरो बि प्लाइमद बिदि खालामनानै मोनबाय आरो लांखाबाय जोब गैला जाबाय गैला मबाइला आं बै बुंंथायाया मा खालामनो माबानो खर' जाबायना ओमफ्राय बिनि समाव थाबनो
ओरैनो ओै नोंसोरलाय सिख्ला मानसि गोबाव होसोनोमालाय मानसिबो गैयामोन खोमा
थाबायनायमोन आं माने जोंनि लोगोफोर दा ओरै जोंनिबा खमाबा जायगायाव थाङा आरो बे जोंखौ थार बोनो बिसोर नुलांखादोंमोन जाहै ओमफ्राय जोंनाव बिसिरनाव जा फन हरनो रोङासै
उम
जाना थानानै दिनै ओरै लांबायओरै लामायाव बेंसआव फैयो बिदिल' होनहरबाय बिसोराबो बोरै हरा फैनाय गोजाननि मानसि बिदि जाहैबायना उनाव लोगो सासेया फन हरनानै सोंहरबाय नोंसोर थांखोना माखो नों बि बिसोरनो खोनथाहरबाय हरनो खिथाहरबाय ओमफ्राय बिसोरथ' जेनेबा थांगबाय थाहैबाबो मोनला बिदि जाहैबाय आरो
औ ओम ओम जारलासो होनबालाय मबाइलाबो खावनानै लांजालायबाय
ओम बेबो मोननै खामोन ओमफ्राय बेयावनो बेखौहाय मबाइल जाथारथा बोरै बन्द' खालामहरनायाव दाना गोदान बानायफिनबाबो जायासैगब्रा बेनोसैमा सिम बिदि जादों
ओम
जालांदों
ओम बिदिबा नोंसिनि जायगायावबो बिदि मबाइल सख'नानै लानानै खारग्रा दंलायो बिदि माने
औ आयौ नों फैसा थाखाखौनो माबानानै लाङो खावनानै लाङो
अ
दुखुनानैनो फिग
दाख्लै दाख्लैबो आङो सासे बे हाबानि ना मानि सासे बोरायो। फैसा बख'नो लायनायाव थाम लाख ना बेसेबांबा सेख'नानै लाना खारदों। बिदि मोनसे खौरां खोनादोंमोन आङो।
उम जाखांबाय बिदि
उम।
औ बेयाव मेरला जायो ओमफ्राय खनसे बेवहाय फैसा बरनानै सासे हिन्जावआ लाबोदोंमोन जाहैदों हाजो ओमफ्रायहाय लाबोनानै काजलगाव बेंकआवहाय बियो सोबाय आरोना माखासे सोखांनानै ओंखाम जाहैदोंमोन जाहैदों हटेलाव ओंखाम जाखांना ओंखारनाय लोगोआव जमबाय थाखाबाय बे डाइरेक्ट बायक सेख'नानै लानानै थांबाय माला माला।
होम।
खनथामसो जाबायना आं बिदि माने काजलगावनिफ्राय बेख रोगानानै खारग्रायाहाय सेख'ना लाना थांदों बिदि जादों। दाखालि हमनो मोनदों होनदों औ। बिदि जाबाय
उम।
कारेन्टा नोङो थांलाय फैलाय जागासिनो।
उम।
ना बेबो सार्स गैया। मा होनोमोनलाय ओहो इनभारथाराबो। कारेन्ट गैयाबो जानो ना दाहाय डिस्टार्ब जासिगोन ष्टुडेण्टफ्राबो।
होम।
बि माबा खालामनो
उम। मोजां थाथेरालै जोंथिंबो कारेन्टनो।
नों न'आव माबा बेसांसो